अ सोरदामखा। आफादनि सायाव रायज्लायगोन ना जोङो।
आबाद नथां। दा जोंनि आसामाव माबादा आबाद। एसे एनै मिथिगौ मावफेरनाय मानसि नालाय। नोंथाङा मिथिगोन नामा दे आबादखौ जोंनि आबाद
आबाद
एसे एसे मिथिगौ आबादखौ जोंनि आसामाव मोनथाम रोखोमै मावनाय खारिफ जायखौ जोङो खारिफ होनो आरो मोनसेया जाहै थाबाय जोंहा रबि फसल होनाय
औ
बेफोरखौ जों मावनो हायो
औ नोंथाङा बेफोर आबाद मा मा बोथोराव मावनो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओरैनो जोंहा जय' धोनबाथाय मेसेङावबो मावनो हानाय आरो खारिफ जयत फसल जिथु होनना बुङो जों बेखौ मेसेङाव मावनो हायो दैज्लाङाव मावनो हायो बेफोरबायदि आरो जेरै जोङो खुसेरखौबो बुंनो हायो आरो इसे सेर नोंथाङा ओरैनो माबाफोर बेलेग आबादफोर मावफैनो मोनबाय नामा मा मा माइ आबाद मावनो मोनथां मोनखो ओरैनो
आं ओरैनो माइनि आबाद मावफेरबाय बेनिफ्राय एसे मैगं थाइगं
औ
माइनि आबादा जोंनियाव खेबनै मावो
औ मा मा माइखौ ओरै मावना
माइ गोजा होनना बुङो बेखौ आसनिखौ गायो बिनिफ्राय जुलाइ आगस्ट' बे समाव हायो आरोना बिनिफ्राय आरो माइसालि माइ माइसालि माइया थ' जुन जुलाइ बेयाव गायो बेनिफ्राय सेप्तेम्बर अक्ट'बराव हायो। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा माइ आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनोबो बेबायदिनो माइ मोननै रोखोमै दा मावो आरो। माइखौ मोनसे बर' माइ माइ होनना बुङो। बर' माइ गायनाय जायो। बेखौ दा हाना दानै ओ जुल जुनफोराव हाखाङो आरो दा नै। जुन जुलाइफोराव गाय गायनो हमो आरो। बे जेबिसमति रनजित बेफोर माइखौ गायनो हम
नोंथांमोननि जायगायाव मैगं थाइगं गायो नामा?
मैगं थाइगं मावनाय जायो उम कबि गायो। बान्दा कबि गायो, फुल कबि गायो। बानलु, लेस्रा, फान्थाव बे बादि पथल, जिंखा बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो खारन जोंनि बेखिनाव दैनि सुबिदाया साबसिन जोङो दैमा सेरजों थाङो। बेनिखायनो बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव।
औ नोंथाङा मा आबादखौ साबसिन मोजां मोनो मावनो थाखाय?
मावनो थाखायथ' साबसिन दा जोंनियाव बेेहाय दोङो। फथल दं बानलु बेफोरखौ साबसिन मोजां मोनो आरो।
बानलु आबादखौ बोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ बानलु आबादखो फोनानैबो हायो बेगरखौ फोनानैबो हायो। बेगरखौ जावायनानै फुलि खालामना माने गायनोबो हायो। बेखो र' खालामनानै ल' र' आरो कलन खालामनानै जोङो। बे गा-गायनो हायो। आरो फोनोबो हायो माइ सिया माइ फोनाय बायद दि‌ बेफोरबायदि फोनो फोनायनि उनाव जोंहा गांसो फोरखो सिखारना होनो गोनां जायो।
उम ओरैनो आ नोंथांमोननि जायगायाव मैगं थाइगंनि अनगायैबो आरो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो नामा?
फिथाइ सामथाइनि बेफोरबायदि दासान्दि गैथ'आ फिथाइ सामथाइनि आबाद बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि नुनो मोनो।
जोंनि ओनसोलाव मावो आरो ना इदिनो।
औ नोंसासोरनि ओनसोलफोराव मा मा ओरैनो आबाद मावनाय जायो।
जोंनि ओनसोलाव ओरैनो थालिर, थालिरनि आबाद मावो।
आदसा औ औ
बिनिफ्राय रायमालि
बिनिफ्राय नारें, लेबु
औ
बिनिफ्राय दङ कम-कमला
औ औ
इ-इफोरनि आबादनिफ्राय ड्रागन ड्रागननि आबाद मावो। बिनिफ्राय आरो मैगं थाइगं एसे एनै गायो।
जोंनि आसामाव ओरैनो दा मा आबादा मुंदांखा मिथिगौना नोंथांङा?
जोंनि आसामाव होनोब्लाथ' बयनिख्रुइ मुंदांखासिन होनोब्ला साहा आबादानो आरोना। साहा आबादखौ माने जोंनि आसामाव बांसिन मोननाय जायो।
नोंथांङा मिथिगो नामा जोंनि आबाद जोंनि बे आसामाव माइ आबादनि थाखाय बेसेबां
जौखोन्दो बाहागोआ माइ आबाद मावजायो।
औ आसामनि आबादारिफोरा स्निजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबाद मावो।
आबाद मावनानै सोनारना थायो आरोना।
मानो होनोबा जोंनि आसामाव बांसिन आबाद मावनो थाखाय सुबिदा दंङो। बिदिनो दैमा दैसा दंङो समान जायगा दंङो। बोरि हा दंङ' आरो दैमा दैसानि सेरा बिफांनि हाफोरा हासार गोनां नालाय बेनिखायनो बांसिन समावनो आबाद मावनो हायो गोरान आबाद बिदिनो दैनि आबाद बेबायदि मावनायनि सुबिदा दंङ'। बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनानै थांनानै थायो। नोंथांङा मिथिगौ नामा आसामाव बेसेबां जौखोन्दो बोसोराव अखा हायो?
नैजौनिफ्राय थामजौ सेन्टिमिटार अखा हानायखौ मिथिगौ आरो नैजौनिफ्राय थामजौ जोंनि बे आसामाव। अखा हाबाय थायो होननानै
ओरैनो आसामाव गोरान आबाद मा मा मावनो हायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गोरान आबाद गोरान आबाद आरो नोंथां।
औ।
गोरान आबाद होनोब्लाथ' बे मेसें बोथोरनि आबादखौनो बुंनांसिगोन।
औ एसे मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
गोरान आबाद बुंङोब्लाथ' बेफोर मेसें बोथोर मावनाय जेरै
उम।
बेस
बेसरखौ बुंजागोन बेसर बेसर आरो बिदि लाइ लाफा उम लाइ, लाफा बावबायमोनलै नोंथां।
नोंथाङाबो आबाद मावो ना?
ओ आबाद मावनाया मावोमोन माइ दासान्दि माइसो गायना दं मेसें बोथोराव जों मावाखै मेसें बोथोर मोनफायब्लाथाय जेरै बानलु गाय माबा पटल, जिंखा, सकुवास लेस्रा, फान्थाव ओ गाजर, मुला बेफोरबायदिखो फोनाय जायो आरो गायनाय जायो।
दा बेफोर आबादखौ फालांगिनि थाखाय मावो ना न'खराव
न'खराव जानो थाखाय जोङो फोनाय आरो गायनाय जायो बारा जों फाननो थाखाय गायसोनाय जाया आरो फोनायबो जाया। न'नि थाखाय नोंथाङा ओरैनो मा मा हा जो गायनाय जायो बा मावनाय जायो न'नि थाखाय बा फाननो थाखाय?
आं ओरैनो फिथाइ सामथाइ गायो एसे एनै आनारस आं आनारसखौ फाननो थाखाय गायो आनारस बिनि ओमफ्राय नारें लेबु बेखौबो आङो आबाद हिसाबै मावो नारें लिबुखौबो न'आव बाहायनो आरो फाननो थाखाय आङो जायो। बिनिफाय माइ आबाद मावो। माइ आबादखौबो न'आव एसे जाबाय ओमफाय फालांगिनि थाखायबो मावो जेरै जोसा माइ माइब्रा माइ बेनिफ्राय रन्जित, बाहादुर, बेफोरखौ मावो एफा एनै ओ आसामाव मा मा आबादा ओरैनो बार' मास बा बोसोर नि गेजेराव जायखिजाया समावनो मावनो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे मिथिगो नामा?
बेबायदिथ' बा जि-जिनै दानावनो मावजाबाय था
जिनै दान दानाव मावजाबाय थानो हानाय आबादफोर दं नामा आसामाव?
दा थ' ओरै मोनथिया नोंथां बेखौ।
आथिखालाव माने गासैबो आबादखोनो बार' मास बिनि जाहनाव मावनो नागिरो ना मानसिफ्रा।
औ नोंथां।
जेरै नारें लेबु नारें लेबुखौ माने जिनै दान जिनै दानावखौ मोननो हानाय मावजायो आरोना। बेनिफ्राय थालिर। थालिर आबादखौ माने जिनै दानाव मोननो हानाय मावनो हायो।
औ नोंथां। नोंथाङा थालिर आबाद मावदों होनदों दा?
औ मावो।
होम
थालिर आबादखो फुलि बानायनो हायो फुलि बानायनानै बे फुलिखौ गायबानो द' दान स्नि दानफोराव बिनि फिथाइखौ मोनो आरो ना। बेनिफाय बे फिथाइ थायनायनि उनाव दान मोनथामनि उनाव बियो मोनो। मोनबाथाय आरो जों बेखौ दाननानै लाबोनानै फोमोननानै जानो हायो। नोंथाङा आथिखालाव आबाद मावबाय दं नामा?
दा नोंथां माइखौनो बुं जासिगोन माइ आरो जिंखा दंमोन जिंखा दा बे बोथोरनि थाखाय गाज्रि जालांबाय। था ले स्रा दंमोन लेस्राबो एसे गाज्रि जालांबाय। बोथोरनि थाखाय।
बे माइ जोलैखौ बोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माइ खौजे जोङो जोलै बानायो। बे माब्रै बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोलै जोलै होनोब्लाथ' जोङो माइखौ मोजां बोथोरनि मोजां बिफांआवनो रानखानाय बा बिफाङावनो सान्दुंजों रानस्रमखानाय माइखौ जोङो हाना लाबोआ खुनु दै मोनालासिनो अखा मोनालासिनो मोजां बोथोराव फोराननानै साफा थानायखौनो जों माइस्लि खालामनो हायो आरो।
औ।
उननि थाखाय उन जोलैनि थाखाय उन गुबुन बोसोरनि थाखाय गायनो थाखाय जों थियारि खालामना दोननो हायो आरो।